खोना दोंना नोंथां? अ आं माने, औ। खबरफोरा बोरै मोनदों नोंथां?
खबराथ' मोजां नोंथां नोंनालाय?
आंनाबो नै मोजां गाज्रि गेजेरावनो दं नोंथां इदिनो दा बोथोरफोरा बोरै सोलिगासिनो? नोंथांमोननिखै
बोथोराथ' बिराद गरम नोंथां, थानो हालायै जादों, माने गरमजोंनो मानसिफ्रा खाराव-माराव, अ मावथावा-दांथावा, जाथावा-लोंथावा, जेरावबो माने थाथावा-माथावा सोलिगासिनो नोंथां।
गरम जादों नामा नोंथां? जोंनि नै जोंनिखिजाय बे बिदिनो जानायालाय जादों आरोना नोंथां होमबाबो, माने, खामानि मावनायफ्राव बिराद दिसटाबहोदों आरोना,
औ, होमबा नोंथाङा मानो? औ जाखांबायमोन नोंथां। होमबा नोंथाङा मानो-मानो कल खालामनायमोन?
आं कल खालाम नायनि जाहोनानो जादों, नोंथां माने, आं मोनसे बिजाब लिरदों आरोना नोंथां। माने सं-संसार जानायाव सुबुंनो मा-मा गोनां? थि जायो, आरो सुबुं-सुबुङा बोर जिउ राहा, खालामनानै बोरै न'खर मोजां गंसे दालांनो हायो। बिदिखौ, माने नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? आं माने बिजाब लिरदोंमोन आरोना।
आंबो माने, जा मिथियो होमबा बेखौ खिथाहरसै नोंनो माने, न'खर दानो होनोब्लाथ' जिउआनो फार्स्टआव जोंनो न' गंसे नांगोरगोन ना। औ न' गंसे नांगो औ बिनि उनावहाय जेनेबा, बिदिनो न' गंसेयाव बिदिनो मा-मा गोनांथि माल मा थानां बेफोरखौ जगार खालामनानै लाोबांजोब नांगोन। न' गंसे जानो न' गंसे, जानो थाखायथ' जों गिबियाव बे न'खौ बानायग्रनांगोन बिदिनो मानसिफोरनि मदद लानानैहाय, जेनेबा न'आवहाय गासिबो मानसि जाजोबनांगोन दिनै, न'खरनि माने जा-जा सोद्रोमा नांगौ बेफोर थाजोबनांगोन आरो, नोंथां आरो बेयाव माने, न' - न'खौ बाननानै ला नागेरबा बिदिनो गोबां आगजुफोर बायनानै जेरै दाथ' गोबां रोखोमनि न' बानायो। बिदिनो खायसे फाखक्कानि न' बानायो खायसे इन्जुरनि न' बानायो बिदिनो मा? गाव-गावनि सायाव सोनारबाय बे जेनेबा जेब्ला न'आ जाखांबाय अब्ला बिदिनो न'आवहाय बिदिनो गोबां रोखोमनि माल-माथा नांगौ जायो। जेरै उन्दुनो थाखाय बिसि ना नांगौ जायो बा एम नांगौ जायो। आरो बिदिनो ओ न'खौ माने जाहाथे इसिं नवाव बिदिनो जानला-मोनला मानसि हाबो बेनि थाखाय दरजा नांगौ जायो। आरो दाथ' माने न'आवहाय टिभिबो थासेैनो रंज एसे इन्जय लानो थाखाय टिभि नांगौ जायो बिदिनो गोबां रो खोमनि आगजु आगला नांगौ जायो न'आवहाय। जेरै बिदिनो ओं खाम ओंख्रि संनो थाखायहाय जोंनो गेस नांगौ जायो बा अदाब नांगौ जायो। बेफोर माने गासिबो ओदो गथ' फरायसाफोरा माने लेखा फरायनो थाखाय टेबोल नांगौ जायो जिरायनो थाखाय मासि नांगौ जायो माने। गोबां गासिबो मुवा माथा नांजुबगौ जायो आरोना न'आव। गंसे जानो थाखायब्ला बा सोलिनो थाखायब्ला माने बेफोर नङाब्लाथाय सोलिनायाव माने जोबोद खस्थ' जायो आरो।
अ
होमबा नोंथांनि जेनेबा नोंथांनि मिथिनायाव माबायदि खिथा हरलाय आंनो इसे।
आं आंनि मिथिनायावथ' नोंथाङा न'खर मोजां न'खर मोजां जानो थाखाय न'खर मोजां जानो थाखाय ओ सुबुंनि गि-गियान आखल साननाय हनाय बेफोरो मोजां जाग्रोनांगौ आरोना नोंथां।
ओ
गंसे न'खरखौ मोजां दानो थाखाय आरोना। न' बां न' बां होन नोंथां होननायाबो नोंगौ थिगैनो न' बांआव मा मा थानांगौ मा मा माबानांगौ? ओमफाय न'खर मोजां जानो थाखाय गिबियावनो नोंनि आखल, गियान, गुन बेफोरखौ बेफोरो गोग्लैग्रोयो आरोना नोंथां।
ओ नंगौ।
बे आखल गियान गुनजों आरो गावनि गोसोनि साननाय गोसोनि साननाया मोजां मोजां जाबानो गासिबो मोजां जायो होननानै मिथिदों आरोना नोंथां।
औ।
ओमफाय नोंथां नै मा होनो बे न'खरखौथ' मो-मोजां खालामलांनो थाखाय नोङो नोंनि माने गारजेन थानांगौ आरो ना नोंथां।
औ नंगौ।
थाबाथाय माने मिलायनानै गो नोङो नि न'नि गारजेनफोरजों मिलायनानै मोजाङै न'खर सालाय सालायलांबानो माने मोजां जा यो होननानै आं इदि लिरदोंमोन आरोना बिजाबाव माने आंबो बारा मोनथिजोबा नालाय नोंथां दासो आंबो सोलोंथाइ लागासिनो दं नालाय सोलों थाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों आंबो गांसे बिजाब लिरदोंमोन आरोना न' ख'र संसार होननानै। बे बिजाब बिजाबाव माने मोजां माबाखौ ओ मा होनो सु गुबुन गुबुन सुबुंफोरनिफ्रायबो माने एसे एक्सप्लेन लादों आरोना नोंथां माने बिजाबा बोरै लिरबा बोरै मो बोरै मोजां जागोन बिजाबखौ माबायदि लिरब्ला माबायदि मोजां जागोन। ओमफ्राय नोंथाङा एसे फोरमाय हरबावनो हागोन नामा माने बे बिनि सोमोन्दैनो आरोना
मानि बागै?
न'खर संसारखौ दानो थाखाय माने सुबुंनि साननाय हनायफोरा माबायदि आरो सुबुंनि
औ औ माने न'खर संसारखौ मोजां खालामनो थाखायथ' माने सुबुंफोर जेनेबा सुबुंफोरा गावजों गाव बुजिलायो गावजों गाव मदद होलायलायनांगोन माने बिदिनो हेल्प खालामलायग्रा जानांगोन आरोना नोंथां माने बिदि जानला मोनला न'खरनि सुबुंनि सुबुं दावराव जालायनाय नांलायनाय एना एनि खालामनाय माने बिदि थानो मोननाय नङा माने गावजों गाव एसे माने मिलायलायनानै माने अनलाय लायनानै थाब्लासो माने न'खर गंसे जायो आरो ना नोंथां जै बिदि अनलायनाय गैयाब्ला माने न'खर गंसेया माने सिलिं खार जालांनो हागौ आरो ओंखायनो औ नांज्लायनायबो थानांगौ खिन्थु माने नांलायनानै माने इसेबांबो माने नांजलायनाया एसे माबा जानांगौ जाहाथे बे माने खम जानांगोन आरो अनलायनाया बांसिन साबसिन जानांगोन नांलायनायनि गेजेरजों नांलायनायाथ' गासिबो न'खरावनो थाखायो खिन्थु माने खायसे नांलायनानै बांद्राय गिदिर नांलायनाय अनलायनाय गैथारै न'खरा माने सोलिया आरो ना नोंथां एसे एनैआ जेबो नङा खिन्थु बेफोरखौ हुदा खालामनानै लायो ब्लाथाय माने गसे न'खराव जाबादि जायो बेबादिसो बिमा बिफाया जाबादि देखायो बेबायदिसो जायो नालाय फिसाफ्राबो बेखायनो माने फिसा फोरनो मोजां गियान होनो थाखायब्ला बिमा बिफायाबो मोजां महर आखल आखु देखायनांगोन फिसा फोरनि सिगाङाव नांलायनाय खमलायनायफोरखौ गारनानै अनलायनाय बायदि रोखोमनि माबा देखायोब्लासो फिसाफोराबो इयुनाव मोजां मानसि जाहैनो हागोन नालाय नोंथां
औ औ नोंथां
ओंखायनो बेफोरनो आरो नोंथां आरो दाथ' सोलिगासिनो समाजावहाय गोबां रोखोमनि बिदिनो दावराव दावसि सोरबाबा सोरनावबा बिदिनो दावराव जानाय सोरजोंबा सोरजोंबा बुलायनाय बिदि सोलिबाय थायोब्ला माने बारा सम नांनाय नङा न'खरा बायस्रांलांनो जेब्लायबो माने बुजिनाय आरो दोरज'जों थानानै माने न'खर गंसेखौ दानो नाजानांगोन आरोना नोंथां
औ
ओम होमबा नोंथाङा मा ओंख्रि जानायमोन
नोंथां ओंख्रियाथ' माबासोमोन मा होनो तिता केरेला आलु बेनिफ्राय माबामोन खारै ओंख्रिमोन फाथो खारै ना मा होनो नोंथां
औ
बे फाथोखारदैसोमोन नोंथांमोनालाय
जोंहाबो बिदिनो माबासोमोन नोंथां नारजिजों अमा बेदरसोमोन नोंथां
औ
नोंथाङा दिे दानि बुंलांबाय माबाजों मारै मा ओंख्रि होनदोंमोनलाय
तिथा केेरेला आलु नोंथां
औ ओमफ्राय आरो होनबावदोंमोन आं
फाथो खारै नोंथां
फाथो खारै होनोमबा फाथै खारै ओंख्रिखौ माबोरै सङो नोंथां
फाथो खारै ओंख्रिखौथ' नोंथां फासावनो फाथोखौ खाग्रोना लाबाय नोंथां खाग्रोना लानानै ओमफाय माने मा होनो आंबो बारा आंबो माने न'खरनि संनायखौसो नुदों आरोना नोंथां ओमफ्राय आं माने संफेरनो देरनानै जायाखै आरो ना नोंथां आं नुनायखौ नुनायखिनि आरो मिन्थिनायखिनिखौ खोन्थानोसै आरोना नोंथां
औ खिथादो नोंथाङा जा मिथियो
बेखौथ' नोंथां फाथोखौ फार्स्टआव खाग्रोबाय आरो ना नोंथां बिजौ बिजौखौ खाबाय आरोना नोंथां बिजौ गोरलै गोरलैखौ ओमफाय खानानै बे खौ सुबाय सुनानै ओमफाय माने सुनायजों लोगोसे खेबनै खेबथाम सुबाय आरोना जाहाथे एम्फौ एनला थायि माबा माबि फोर बानायफोरा खारनायनि बैग सुनायनि उनाव नोंनाव जि बास होनदों ना
औ
खाबा माबा मोनसे बास होनो आरोना नोंथां बे बास होनाव माने माबाखौ फिसा फिसा हाबाय मिजि मिजिनो मा जाहाथे माने माने माबाया खारै ओंख्रि संबाथाय गेब्लेयो फाथोआ आरोना नोंथां
औ
फाय आरो बे फाथो फाथोखौ संनो थाखाय गिबियाव नोंथां माबा मा होनो फाथोखौ एसे माने माबाजों थावजोंबो एवजायो नोंथां थावजों एवाबाबो ओरैनो माने रेबहोनांगौ आरोना
औ
मैगंखौ नङाबा बे मैगंङा रेबाबा माने माबा जायोना एसे
नंगौ नोंथां
जानो थावनाय नङा आरोना नोंथां रेबाबाथाय माने गोमा ने गावनि बासाआ ओंखारफिनगोन आरो ना ओमफ्राय बेखौ रेबहोनायनि उनाव दै एसे होदो दै एसे होनानै एसे गोदो उ होदो गोदौहानै गोदौहोनानै आरो दसे थानानै खारै होदो खारै होनानै संख्रि हो होबा संख्रि फानलु होबा फानलु नोंथां खारै ओंख्रियाव हालदै होआबाबो जालायो नोंथां माने ना खारैया माबा जायोना रं ओंखारखायो गावनिनो खोनादों नोंथां
औ खोनादों नोंथां
ओमफाय बे खारै ओंख्रिया माबा जाबाथाय डाइरेक्ट माबा खालामदो आरोना बिदिनो गोबाव गोबाव संनानै नोङो ना गोरानफोर होनोबा ना गोरानफोर होजायो नोंथां माने ना गोरानफोर होबा गोथावसिन जायो आरो ना औ बिदिनो सङो आरोना नोंथां आं बारा मोनथिया मोनथिनाया
औ नोंथां आंहा मोनसे खामानि दंमोन होनबा दोनथ'सै खोमा ना
औ औ नोंथां दे दे औ औ